हेल' नोंथां औ मा आयदानि सायाव रायलायगोन नोंथाङा दा
दाथ' जोङो बिबार बागाननि बारैबो जों रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ दे
औ बिबार बिबारफोराबोथ' जोंखौ न'खरखौबो जोङो बिफोरखो गायोबा न'नि समायनायखौबो जों लाबोनो हायो नोङा होमबा
नंगौ नोंथां
न'नि समायनायखौबो जों लाबोनो हायो खायसे बिबार बिलाइनि जोहैबो जोङो खायसे बेमार खामारबो जोङो फाहामना लानो हायो आरो नोङा होमबा जोङो बि बार हिसाबैथ' जोङो अशक फुलखौनो होन अशक फुलखौ जोङो सिला गेजेराव गायना लायोब्लाबो जोङो सोरांनायनि उनावनो जोङो बे बिबारखौ नुयोबा जोङो गोसोफ्रा स्रां मोनो आरो नोङा होमबा बे बिबारफोरा थुबजा थुबजा बारनाय नुयोबा जोंनि दुखु जानानै थानाय गोसोआबो माने स्रां मोनो आरो औ बिदिनो खायसे खायसे बिबारखोनो होन बिबारखो जोङो बिदिनो गोजा गलाब बिदिनो गोसोम फुला बिबार बागानाव थायोबाथ' जोङो निजेखोनो साबद्रायनायसो साबसिनसो मोनो नोङा होमबा
नंगौ नोंथां
औ बिदिनो आरो बिबारजोंबो जोङो खायसे बिबारखो जोङो फाननानै बो जोङो फैसा खामायनो हायो जेरै फदम फुलखोनो होन फदम फुलाथ' जोंनि थाखाय बिराद मोजां बिबार बेयाव मोदोमनाय सेनबो थायो बेखो जोङो नुनानैबो गोसोखो सोरां मोनो बेफोरबायदिनो गोबां बिबारा जोंनि देहानि मोजां खामानिबो मावो जोङो बिसोरनि बिबारजोंनो जोङो जोंनि देहा सोलेरफोरफोरखौबो फ्रेस मोनफायो आरो नङा होमबा
नंगौ नोंथां
औ दा नोंथाङा माखौ लानो माबाफोर मिथिनाय दंबा बिबारनि गेजेरजोंनो फोरमायहरनो हागोन नोंथाङा
औ बिबार बिबार होनोब्लाथ' बिबारा बायदिसिना रोखोमनि बिबार थायो नङा होमब्ला औ बिबार नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बिबारा जोंनिया गोबां रोखोमनि गाब थायो गोजा गुफुर गोमो गोथां बायदि माइया गाबथायायो बेयाव बिबार होननाय लोगो लोगो बिबाराबो बायदिसिना मोदोमफ्रु थायो। गावबा गावनि मोदोमनाय थायो बिबार होनोब्लाथाय। बेवहाय जोंहा एम्फौ एनला सिखिरि सिख्लानि सिखिरि एम्फौ एनलाफोराबो बिदै सोबनानै थांनानै थानो हायो बेफोराव गुबुन हाग्रानि जिब जुनारनि नि थाखायबो आस्रय जायोबा एबा थागि न' बा आस्रय लानानै बेवहाय थानो हायो। दाउआनो जा फिसा फेनला दाउआनो जा एम्फौ एनलायानो जा बायदिसिनाफोराबो। बेहाय बानानै थानो हायो बिसोरनि थाखायबो बेयो मख'जाथाव। आरो जोंनि सुबुं माहारिनि थाखायबोथ' आरो बे बिफाङानो जा बिफां बिबारनि फुलियानो जा जोंनि थाखाय अक्सिजेन जगायना होयो। बिबारखौ नोंथाङा बुंनाय बायदि बिबारा जोंनिया नुनानै गोसोखौ गोजोनो नङा होमबा बेबायदि गोसो गोजोन। बिबार जों बायदिसिना थाखायबो जोङो नांगौ समाव जोङो फुजा फोरबोआव लांनानै फालिनो बा बावनो हायो लोगोसे बे बिबार बिबार जोंनो बिबारखौबो आबाद मावनानै जोङो गोबां रां रुफा जों खामायनानै जों जानायखौ नुनो मोनबाय थायो आरो दा जोंनि खाथि खा खेरला ओनसोलफोरावनो बेबायदिनो जोंहा बिबार बायदि बिबार बिबाराथ' बेबायदि जोंहा थांना थानायनिबो दोङो आरो थांना थायो जिथु जोंहा प्लास्टिकनि बेबायदि बिबारजोंबो जोङो रां खामायनायखौ नुनो मोनो। बिबारा जोङो बेबायदि रोखोमनि रानजायो आरो जे मोनसेया जिउ गोनां मोनसे जिउ गैयि हिसाबै मोनसे बायदि आरो मोनसे बायदि होननानै जों रानजायो। दा ब बिबारखौनो जोङहा बै आथिखालाव बे प्लास्टिकनि बिबारफोरखौनो जोङो गोबां हाबा फोरबो बायदिसिनायाव बे प्लास्टिकनि बिबारखौबो जों गोबां बाहाय नुनो मोनो बा देकारेसन खालामनाय नुनो मोनो साजायनाय नुनो मोनो हाबानि मनदाब मानो जा फुजा फोरबो फोरआनो जा जायखिजाया फोरबो फुजायाव जोङो बेफोरबायदि बिबारखौ जोङो बाउनाय एबा साजायनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो हाबाफोरफोर बायदिफोरावबो। नङा होमब्ला नोंथां औ। नोंथाङा एसे फोरमायजागोन बिबारनि सोमोन्दै आरो माबाफोर गियान दंब्ला।
अ। बिबारनि बिबार होनोबाथ' जोङो बिबारखौ गायनानै जोङो बिराद मोजां मोनो। सिलाफोराव जोङो दख्लासे जायगा दंबाबो बेयावबो जोङो बिबार बिफां गायनानै जोङो बिराद गोजोननाय लानो हायो। जोङो सिला गेजेराव बिबारनि गेजेराव सिखिरि बानाय नुयोबा जोङो बिराद समाय फ्लेनाय मोनो बेफोरबायदि आरो। खायसे बिबारनि मोदोमनायखौ मोनोबा जोंनि ओ गन्थंनि हां लानायफोरखौ फ्रेस मोजां मोनो। बेफोरबायदिनो आरो जोङो जेरै दा दालिम दालिम फिफांफोरखौबो जोङो गायो बे दालिमनि बिबारफोराबो गोबां खामानियाव होयो नङा होमबा? जेरै खायसे दालिमनि दालिम दालिम बिबारखौ जों गन्थंआव थै गयोब्ला बे सेबनानै होयोबा बे गन्थंनि थै गनाया हामो होननानै जोङो सिगांनिफ्रायनो मिथिबोनाय आरो।
औ नंगौ नोंथां।
उम उम बिदिनो आरो खायसे बिफां फुलनि बिलाइ बे फुलनि बिलाइखौ जोङो जायोबा खायसे सुगारा हामो। खायसे गोदै बेमार जानाय सुगार बेमार बे सुगार बेमारा फाहामो होननानै जोङो मोनथिनो मोनो आरो। बे बि बे फुल दंफांनि नामखौ आङो बावबाय दा दा जेरै जोङो गन्दरासखौनो होन गन्दरास फुलाबोथ' जोङो। मोदोमनायखौनो बिराद मोजां साफा मोनो नङा होमबा? गन्दराज फुलनि बिबार बेखौबो जोङो बिराद मोजां मोनो आरो।
औ नंगौ।
बिनि अनगायैबो नोंथाङा माबाफोर मिथिबावोबा फोरमायहरजागोन नोंथां।
दा फोरमायनाय बायदिनो जोंहा बिबारा बायदिसिना आबादारि हिसाबैबो लाजायो बा न'खौ साजायनो थाखाय बेबो जों बिबारखौ लाजायो बिबारा बिबारा अनलि बे माथ्र' बिबारल' नङा बे बिबारा फिथाइ थायनाय। दंफांनिबो जानो हायो बायदिसिना लाइफांनिबो बिबार जानो हागौ बायदिसिना बाद बसिना जा बिबारा थानो हागौ आरो बिबारा बायदिसिना रोखोमनि गेन्दे बिबार थानाय जबा बिबार थानाय अपराजिता बिबार थानाय बेफोरबायदि गोबां। नोंनि जों मिथिस'आाखै बार बिबारनि नामा बा बुंस' हायाखै गोबां रोखोमनि जा औ।
खायसे बिबार बिबारल' नङा जेनेबा बिलाइनि बिलाइनि ओ नुथायाबो समायना नुथायबो थायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
ओ खायसे बिलाइ बायदियानो बिबार बिबार बायदियानो बिलाइ बे बे बिबारफोराबो नायनायफोराव मोजां नुयो। बेफोरबादि आरो
औ औ औ दा बे बिबारखौनो खायसेया आबाद हिसाबै आबाद महरै लायो सोर सोरबा आबाद हिसाबै रां खामायनायनि थाखाय बेखौ आबाद हिसाबै गायनानै रां खामायनो हायो आरो। सोरबा बेखौ न'फोराव बिल्डिंफोराव बा गावनि ओ उसन्दाफोराव साजायनानै बेखौ साजायनानै ओ मोजां मोजां नाहोनायनि थाखायबो दोननो हायो आरो बेखौ सोरबा बादिसिना खामानिफोरावबो बाहायनो थाखाय लांनो हायो दा जों बिबारखौ बिबार बागानल' न ना ज' जेरै- नार्सारिफोराव बायदि रोखोमनि बिबारफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होमब्ला बेफोर नार्सारि ब नार्सारि बे बिफां फुलियावबो जोङहा बेफोरबायदि फुलि खालामनानै बेबादि जो फाननानै जों बाजाराव गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनो।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां औ। औ।
औ नोंथाङा एसे फोरमायजाबावगोन जे बिबारनि सोमोन्दै मिथिनो जाखिनि गियान दं।
अ दाथ' बिबार होनोब्ला बिबार थ' नायनायाव बे गलाब फुल गलाब फुलखौनो जोङो बांसिन। समायनासिन नङा होमबा। गथ'स' बिहा सुबो दं सुनि गेजेर गेजेराव बारोब्लाबो गोबां समायनाय बिबारनि रानि होनजायो नामा बेखौ। माने बिबारनि रानि होननानै जोङो गनायथि मोननाय नङा होमबा? उम गलाब फुलानो गलाब फुलाबो अनेकथा गोबां रोखोमनि ओ गाबनि बिबारबो बारो बारो बेयाव हाजो बे दानि जुगाव बैग्यानिक आदबजों दिहुननानै उम गोबां ओ गलाब बिबारानो एसे सोमख्रे गाब, खायसे गलाब दैस्रां खायसे आरो गलाब जोंखोल इफोरबायदि गोबां जातनि गलाप बिबार दङ नङा होनबा नोंथां? हेलौ नोंथां। हेलौ हेलौ नोंथां। नेट गैला नामा नोंथांना? खोनादोना नोंथां?